हेलौ
हेलौ औ नोंथां औ नोंथां आं ओरैनो जिरायना दं
अ
नो
उम दङ नै जिरायनानै दङ इदिनो
औ औ औ
औ मोजाङै दङना नोंथां औ दे होमब्ला एसे औ मोजाङानो दासान्दि ओमबा एसे सावरायलायनोसै ओ बै बै बैसागुनि बागै नोंथांमोननिथिं बोरै बोरै बोरै बोरै खुङो ओ जोंनिथिं बोरै खुङो एसे मिनथि लायनोसै
औ देलाय
बेसे बुंफुनानै होदो नोंसोर ओ नोंनि बायदि बैसागुनि बागै
ओरैनोथ' बैसागोनि बागै बुंनो थांबा आं जा जाखिनि आं एसे एनै मिथियो आं बेखौ बुंना होनोसै आरोना नोंथां
औ औ
औ ओरैनोथ' जोंना बैसागु बुंनो थाङोब्ला इदिनो ओ मोसौ थुखैनायफोर बेफोरबायदिथ' जाखायोनो बैसागु समाव बिनि उनाव ओरैनो फोरबो हाबनाय लायो जोंनिया ओ बिनि उनाव बिनि अखानायैहाय सेंग्रा सिख्लायानो जा बा बा बोराइ बुरैयानो जा बेफोरबायदि ओ गामियाव आरो ना उम जयै ओंखारलायना मोसालायना एसे एनै लोंनाय जानाय बोराइ बुरैफ्रा लों सिगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोसासिगोन इदिनो बैसागुखौ इदिनो फालियो आरो जोंना खाम जथा इदिनो सेरजा सिफुंफोर लानानै आरोना औ दे दानिया नोंथांनिखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
ओ बैसागो होनोब्लाथ' थ' जोंनि ओ बर' हारिनि आमाय थख्ल' बिखानि खावसे होननानै जों औ साननानै लायोबो बा होननाय बाथ्रा दङ। बेबायदिनो जोङो मालानि बे बैसागोखौ जों मालानिफ्राय फालिबोनाय जों बेखौ बुंस' हाया जोंङो बेसेबां गोबाव जों ओ जेब्लानिफ्राय जों औ औ औ औ फालि आरो दाबो फालिबोगासिनो आरो इयुनावबो बिदिनो लांबाय थागोन फा-फालिलांबाय थाजागोन औ थिग बेबायदिनो जोङो बैसो बैसागो ओ संक्रान्ति गिबि होनो संक्रान्ति होनो बेखौ बेखालि जोङो मोसौ मोसौ थुखैनाय ओ मोसौखौ जों दैमायाव थुखैहैयो थुखैनानै ओ ओ थुखैनानै जोङो बिदिनो ओ बेखौ ओ फुराना बा सुरै ओ रसि दुरुंफोरखौ जोङो गारो गारनानै गोदान होयो लोगोसे बे औ बे थुखैनो लांनाय समाव जों जोङो मोसौखौ लाव फान्थावजों खुबैयो लाव जा फान्थाव जा होननानै औ बायदिसिना मेथाइ खननानै बेबायदिनो बे मोसौ बैसागोआ जोबनानै थाङो बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो बैसागु मानसि बैसागु होननानै जों से बैसागुखौ फालियो एबा बोसोर गोदान हाबो बे खालि जोङो औ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ न'खरनि ओम गिदिरफोर बा बिमा बिफाफोरखौ जों खुलुमो बोर लायो ओ ओमफ्रायहाय उनाव जों गावबा गावनि ओ थानसालियाव थाङो गामिनि बा समाजनि थानसालियाव जों थांनानै बो बोसोर गोदानाव जोङो मोजाङै मोजां थाङो ओ बेखौनो जों जों हास्थायनानै जोङो इसोरनाव आरज गाबहैयो
औ
बेबायदिनो ओमफ्राय जोब आर'ज गाबनायनि उनाव बिदिनो जोब नानै थाङो से बै ओ से बैसागुआ ओमफ्राय बेनि उनावफोरावहा जोङो बयबो ओ गामिनि सेंग्राफोरा सेंग्रा सिख्लाफोरा ओ बिसोरो जयै ओमफ्राय गथ'फोरा गथ'फोर ओमफ्राय बोराय-बुरै फोरा बोराय बुरैफोर ओ ज' ज'यैनो जोङो गामियाव मोसायो बेरायो एफा एनै बेदर जायो बेदर खाजि जायो लोगोसे जोङो एफा एनै माइब्रानि माथा माइब्रा नि बिदि जौ बिदि लोङो बिदिनो मोसायो आरो रंजा बाजा ओइ जों ओ बांसिन माने मेक्सिमाम सप्ता मोनसेसिम बेखौ जों रंजानायखौ नुनो मोनो आरो रंजायो ओम बिनि उनावहाय आरो जोङो ओ आथिखालाव जोङो जुसां बानायनानै
औ
फोरबो फालियो जेरै
माखासे मेल मिथिं खुङो आरोना औ
गामिनि ओ गथ'फोरा जायखि जाया ओ गेलेनाय फरायनाय ओ गासैबो बिथिङावनो जाहाथे गो औ फेस औ बादाय बादायलायनानै होनायजों माने जाहाथे बेजों थुलुंगा मोननानै ओ एसे ओ गोजौ थाखोसिम माने मोनहैनो हायो बेखौ हास्थायनानै जोङो खुङो आरो खुंनानै ओं बे बेबायदिनो खुंनानै जोङो बैसागुखौ बिदाय हो हरो बिदाय हरनानै बिनि उनावथ' आरो जोङो बैसागु जोबब्लाथ' दैज्लां सफैबाय ओ आबाद दैज्लां सौफैनानै आबाद आबाद मावनायनि लाहार फाहारसै आरो
लाहार फाहार सो
नाय माने खोथिया फुनाय बिदिनो उनाव जानोसै आरो
ओ नै खोनासंलाय नोंथां गोदो जे बैसाग खोनानो मोननायाव दानसेहालागै मोसायोमोन होनदों नंगौनाा नङाथाय इफोरो
उम औ नोंथां बियोथ' खोनादों ओमफ्राय आरो जों एफा एनै एसे एनैबो नु नुनायालाय नुदों एसे
औ औ
बे गोदोआव माने बैसागु दान मोनसेखौ माने फुरा बैसागो होननानैनो माने रंजानायल' सान होननानै फुरा मास औ बे दान खौ फुरा रंजायो मोसायो बिदिनो बै बैसोनाव बैनाव बै न'खरनाव बै न'खरनाव हाबनानै ओ जायो लोङो बिदिनो मोसाथिङो औ ओमफ्राय बांद्राय लोंला जाला जानानै लामा सामा गोलैथिंलाबायना थानाय बेफोरो दङमोन सिगां बेफोर हुदाया नाथाय औ ओमफ्राय बेनिफ्रायनो औ औ दानसे हालागै खुंनायाव
नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ नुनो मोनला आरो जों सप्ता मोनसेसिमल' बिदिखौ खुंनायखौ मोनोसै औ नाथाय आथि ओ ओ आथिखालाव आरो ओ बयबो गोरों गोरा जाबाय खामानि थायो
बयहाबो खामानि ओं सम गैया ओं
बिदि रंजाबाय थानाय सम गैया
उम
बेबायदि आरो नोंथांमोननिथिं बिदिफोर नुनो मोनदों नामा दाबो
नुनायाथ' नुवा ओ नुनायाथ' नुवा बिदिनो बयहाबो खामानानै थानाय हिसाबै जों जोंनिखबो बिदिनो नुनो मोनदों आंबो बिदिनो सप्ता मोनसेहालागै खुंसे गान खुंना बिदिनो सोरबा जुदि बोराय बुरिफोरा जुदि बिदिनो नखर न'खर न'खर इदिनो ज' लोंलायबा लोंलायगोन आरो इसे एनैयालाय सप्तासेनि उनावहाय इदिनो
औ औ
एसे एनै थांलायनानै ज' ज'यै मानो होमबाबो इदि सप्तासेल' आरोना जोंनिखैबो बिदिनो बैसागु खुंनाया
लाखिनांगोन औ बेखौ जोङो बर मोनसे बेयो हारिमु साबै दं नालाय खौ जों लाखिनोबो नांगोन औ औ जों फोजोबथारोब्ला जों जों मोजां बांद्राय मोजांखौ नागिरनानै बा जोंनि खौ जों सोलायनो नागिरनानै जोङो जुदि ओ जोंनि हारिमुखौ बा गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय ओ दोरोङारि खायसे हाबाफोरखौ जों जुदि बावगारथारोब्ला जोङो जिबआनो थाहैनाय नङा उनावहाय ओनिखायनो जों लाखिनोबो नांगौ जानाय जानाय लोंनायखौबो एसे सम बायदि
ओ ओरैनोथ' जोंना बैसागुआवथ' ओ दानि जुगावथ' खाम सिफुङाथ' थाखायोन ना
औ औ नंगौ
माने बेनिफ्राय नोंथांमोनख जेनेबा ओरै सेरजानो गंगोनानो बेफोरबायाददिखौ नुनो मोनो ना मोना नोंथां?
मोनो जोंनियावथ' नुनो मोनो मानोना जोंनि ओ गामियाव नो दङ जोंनि ओनसोलाव माने ओनसोलाव आरो गामियाव बो दङ मानोना जोङो बैसागु बैसागु मोसायो ओ जेरै बे स्टेज ओ प्रग्राम खुंनायाव ए बादायलायनाय होयो बेखौ बेफोर बादायलायनायाव बाहागो लालायो आरो बेयावहा ओ जोङो सेरजा सिफुं जथा थरखा दामनायखौ नुनो मोनो लोगोसे आरो दायो। जोङो माबाखौ गंगोनांखौ जियाय‌ टेक मोननाय हिसाबै जोङो गंगोनाखौबो बाहाय बाहायनायखौ नुसै सै आरो जोङो आथिखालाव दा
ओम जोंनि माबायाबो बैसागुनि जाखिनि जोंनि जों बर' माहारिया लायै जिखिनि आर'नाइ बेबोथ' जि आय थेक मोनबायदांना
नोंगौ औ नंगौ
औ उम बर'नि नेरसोन हिसाबै थालांसिगोन आरो जोंना बेखौ
औ औ औ आर'ननाइनो गुबै दा जोंखौ सिनायो होमब्ला जोङो आर'नाइजोंसो सिनायनो हायो मानोना जोंङो ओ आर'ननाइ आरो दख'नाजों जोंखौ सि
औ औ जों बर' बर' माहारि होननानै ओ आर'ननाइ आरो दख'ना बेफोराव सिनाय
ओ मानोना जों गामसाजोङो जोंखौ सिनायनो गोबाब मानोना गामसा खौ जोङो आलादाफोराबो गानो जेरै आलदा आलदा ट्राइबेलफ्राबो गानोबा आलदा नि हारसा बायदिसिना फोराबो जों गान्नायखौ नुनो मोनो आरो गामसाखौ
बेनिखायनो जोङो गुबै होनोब्ला इउनिक होनोब्ला जों दख'ना आरो आर आर'ननाया रावजोंबो गोरोबै आरो बियो
औ ओ दा दानि दानि जुगाव आरो जोंनि बे जाखिनि जि आइ टेक मोननाय आर'ननाइ बेखौबो माथो बेलेग हारिया लानायबो नुयो माथो
उम नोंथां औ लायोसै लानायालाय लानाय औ औ औ बांसिन मानोना टाउन सहराव नोगोरफोराव थायोबा जों आलादा बेखौसो बांसिन लानाय बेखौ नुनो मोनो ओ औ ओमफ्राय जोंनि मा बर'फोरा ओ बेखौ लानो लानानै लाजियो लानो लानानै दिन्थिनो लाजियो गावखौ ओ गावखौ सिनायथि होनो लाजि लाया माने बांसिनानो लाया औ
होमबा नोंथां
औ नोंथां
बेखिनियावनो जाथ सिगोनदांना नोंथां
जागोन दे नोंथां दे